हेलौ
हेल'
ओ नोंथांनि आवाजखौ एसे फिसा फिसा खोनादों
हेलौ खोनादों ना? औ औ नोंथाङा ओ दायो फ्रि दंना?
औ दङ फियानो दङ
होमबा जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनायनि सावरायनो हागोन ना नोंथाङा ओ जोंनि आसामाव थानाय ओ नेसनेल पार्कफोरनि सोमोन्दै जोङो सावरायनि
औ जागोन दे
औ नोंथाङा खोनासंदो आं एसे फोरमायना होनि जोंनि नेसनेल पार्कफोरनि माने पार्कफोरखौ मोनबेसे दं ओ जोंना ओ नेसनेल पार्कफोरा स्निथा दं बेफोर जाबाय काजिरङा नेसनेल पार्क ओमफ्राय मानास नेसनेल पार्क नामेरि नेसनेल पार्क ओमफ्राय डिब्रु चैक'वा नेसनेल पार्क आरो अरां नेसनेल पार्क ओमफ्राय दिहिं पाटकाय नेसनेल पार्क आरो रायमना नेसनेल पार्क नङा होनबा
औ
माने ओ काजिरङा नेसनेल पार्कआ जेनबा जिगुजौ ब्रैजि ओ जिगुजौ स्निजिब्रै मायथाइनि ओ जिसे फेब्रुवारि खालि बियो नेसनेल पार्क हिसाबै गनायथि मोनदोंमोन। ओ थिग बेबायदिनो औ थिग बेबायदिनो ओ मानास नेसनेल पार्कआबो जिगुजौ गुजि मायथाइनि स्नि अक्टबराव बियो नेसनेल पार्क हिसाबै गनायथि मोनदोंमोन बेबायदिनो नामेरि दं नामेरियाबो जिगुजौ गुजि दाइन मायथाइनि नैजि फेब्रुवारि खालि बियो। नेसनेल पार्क हिसाबै गनायथि मोनदोंमोन बेनो डिब्रु सयखवा दं डिब्रु सयखुवा आरो अरां नेसनेल पार्कआ ओ जिगुजौ गुजिगुआवनो मोननैयाबो बे मोननैया जिगुजौ गुजिगु मायथाइनि जि थाम मोनसेया जिथाम दिडिसेम्बराव आरो अरां नेसनेल पार्कआ जिगुजौ गुजिगु मायथाइनिनो जिथाम एप्रिलाव बियो नेसनेल पार्क महरै। गनायथि मोनदोंमोन बेबायदिनो दिहिं पाटकाय दं दिहिं पाटगाया नैरोजा नैजिसे मायथाइनि जिथाम जुन जुनाव आरो रायमनाया नैरोजा नैजिसे मायथाइनि बा जुनाव ओ नोंथाङा बुंनो हागोन ना बे नेसनेल पार्कफोरा बबे बबे जिल्लायाव दं।
औ। दा जोङो काजिरङा नेसनेल पार्क होनाय लोगो लोगोनो। काजिरङा नेसनेल पार्कआ जोंहा ओ। गं थसेयारि गान्दानि था आख मुंदांखा आरो बेयो ना। ओ गलाघाट आरो नगाव डिस्ट्रिग। जों नांजाबनाय बेवहाय दङ। आरो मानासाथ जोंहा ज नि बिटिसि आं बि टि सि आव। जोंनि बि टि सि आव दङ। बेयो मा दिट्रिक गोलैयो सिरां नामा? औ बे हिमालया खाथियाव बे बेवहाय। ओ नामेरि एया नामेरियाथ जोंनि। आपार आसामाव ना ना मेरया बारस म दं दिब्रि
नामेरिया औ।
ओ।
नामेरिया नामेरि। नामेरिखौ। औ नोंथाङा बबेयाव दं होननानै बुंदोंमोन।
बेयो आफार आसामाव दं नामा।
औ नङा बियो सनितपुरावसो दं तेजपुर।
अ सनितपुर ना अ अ अ अ आं एसे बिनि बागै नाय। हो बावबाय। औ स्टाडि गैया एसे गोबाव जाबाय। ओ फ्रायनो अरां नेसनेल पार्क होनोबा बियो उदालगुरि अरां ना अरांआव दङ नामा।
औ सनितपुरनि अदालगुरियाव दं अदालगुरि
अदालगुरि गोलै ना औ औ आरो रायमना होनोब्ला। जोङो क'क्राझार ना?
औ नंगौ।
कक्राझार दिहिं पाटकाय बेबोथ तिनिसुकियाव डिब्रुगड़ा तिनिसुकियानि गेजेराव दंमोन नामा।
औ नंगौ।
औ बेयो फेमास माने ओ एमाजनाव अफ दा इस्ट होननानै बुंलायोमोन बेखौ। औ बेनिथ उनाव नोंथाङा मोन मोनसे मखनो बावलांबावदों जानांगौ जोंनिया आसामावहाय। स्निथा जाबाय दाइनथा जाबाय। नेसनेल पार्कआ दासिमहालागै सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क मोनसे दङ कक्राझार बे चिरां बरडार दा बावैसो बेयो गोबाव बारा गोबाव जायाखै बेखौ। मोन्नाय माबानाया ओ नेसनेल पार्क महरै गनाय मिथि मोननाया। दा जोंङो। बेनि गेजेर
बिनि बेसेबां मायथायाव। माबा जादोंमोन बेनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा।
मायथाइफोरखौथ आं एसेबां माने गोसोआव गैला आरो। बायसन खालामनायबो जाथथाराखै औ खोनादों।
औ बिनि सिखोना जोहोलाव। नेसनेल पार्कनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा।
ओ सिखना जोहोलाव ओ बेहायथ ओ बे गल्डेन लांगुरफोरनि थाखाय फेमास नामा सिखना जोहोलाव बि सिखना जोहोलावा जोंनि मोनसे बर हारिनि जोहोलावनि मुङै दोननाय नेसनेल पार्क।
औ।
औ बेनि उनावहाय आरो मानास मानासखौहायसो मिथियो मानासआ ओ टाइगार माने मोसानि थाखाय मुंदांखा होननानै आं मिथियो आरो बे। बेबायदिनो जोंना। आसामावहाय गंनै गंनै दङ इउनिस्क वर्ड। हेरिटेज इउनिसखौ वरड हेरिटेज साइट होननानै नै ओ नेसनेल पार्कआहाय गनायथि मोनदों जेरै ओ मानास आरो काजिरङा नेसनेल पार्क बेयो नाइन नाइनटिन ओइटिफाइभ जानांगौ ननटिन ओइटिफाइभव बियो मोननै सेम मायथयावनो एखे मायथाइयावनो वर्ल्ड हेरिटेज साइट महरै-
ओ नाइनटिन सेभेेनटिथु‌ सोमोन नामाथाय?
ओ ओइटिफाइभ जागोन बे नाइनटिन ओइटिफाइभआव वर्ल्डनि हेरिटेज साइट महरै माने ओ-
गनायथि मोनदोंमोन आरो ना औ
बेबायदिनो ओ जोंहा बेवहाय माखासे जिब जुनारफोरखौ जोङो संरैखाथि रैखाथि होनो थाखाय- आरो आबहावाखौ गोगो- गैयै लाखिनो थाखाय जोङो नेसनेल पार्क महरै गनायथि होयो जिब जुनारखौ रैखा खालामनो थाखाय आरो ओ नोंथाङा बेनि बागै आरो- आव ओ नेसनेल पार्क महरै मानो खालामनाय जायो बा मानो बिमुं मोनो बिफोरो नेसनेल पार्क महरै बेनि बागै से बे
औ बियो ओ जेनेबा जोंहा आसामाव गोबां नेसनेल पार्कफोर दं बिनि बागै जों दायो मिथिबाय नङा होनबा ओ बिनि उनाव ओ जेनेबा नेसनेल पार्क- आ जेनेबा काजिरङा काजिरङाया जोबोद ओ जोंनि बाख्नायथाव बियो बेवहाय गोबां जिब जुनारजों लोगोसे ओमफ्राय गोबां दंफां लाइफांबो मोननाय जायो। जेरैबायदि- आरो बेयावहाय ओ‌ बियो मोनसे माने जोबोद बाख्नाय जाथाव आरो दिनैनि मुगायाव माने दंफां लाइफांफोरखौ ओ जोबोद ओ बियो माने जोबस्रांलांदों होनबाबो माने गोरोन्थि। थि जानाय नङा मानोबा- होनबा गोबां फालांगियारिफोरा दं। बिफां लाइफांफोरखौ माने दाननानै बेखौ फालांगि खालामहैयो बेबायदि नुबोगासिनो खिन्थु जोंनि बे काजिरङायाव माने गोबां दंफां लाइफांफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो- गोबां बेवहाय जिब- जिब जुनारफोरखौबो नुनो मोनो बेवहाय ओ- थरसे गं थानाय गान्दानिफ्राय हमनानै मैदेर मोख्रा बायदिफोरखौ बेवहाय मोननो हायो। नङा होनबा
औ
औ बेबायदिनो जोंनि आरो गोबां नेसनेल पार्कफोर दं जि माने दानि मुगायाव आरो बारहुंखाफोरखौ माने मोजां खालामनो थाखाय थाखाय बारहावाफोरखौ मोजां खालामनो थाखाय माने दानि जुगाव ओ दंफां लाइफांफोरखौ जोबोद गायनांगौ जोङो ओ हानायमानि बेफोरखौ माने- जोथोन लानांगौ ओ बे हिसाबै माने जोंनि- बे नेसनेल पार्कफोर थानायनि थाखाय जोंनि बारहावाफोरा एसेबाबो दासिम ओ मोजां जानानै दं होननानै आं सानो गुबुन हादरफोरनि ओ रुजुनायाव माने जोंनि आसामाव माने दायो दा- बांसिन माने मोजां जानानै दं बेफोर नेसनेल पार्कफोराव थानाय आ दंफां लाइफांफोरनि थाखायनो होननानै आं सानो आरो- बेफोरखौ जों जोथोन लानानै लाखिनो हादों बियो जोबोद बाख्नायजाथाव मोनसे ओ बाथ्रा नङा होनबा
औ नंगौ
औ ओ
एसे मिथियानोमोन दिनै नोंथांनि बुंनायाव आं मिथिबाय आरो जोंनि राय्लायनायखौ एसेबांखिनियाव दोन्थ'नोसै नामा
औ ओ औ जागोन दे नोंथां दे
औ गोजोनथों।